नोंथां।
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनोलाव बर' आइजोफोरा माबायदि सि जोम एबा बर' आइजोफोरा गोदोनि बायदिनो सि जोम दानानै ओ
औ
बिदिनो दावगानायखौ नोंथाङा नुदों नामा नोंथां।
औ नुदों नोंथां औ। बेबायदिनो माने दा दाहायथ' जोंहा माने बर' आइजोफोरा माने सिफोरखौ। बांद्राय दालिया नोंथां औ दायोब्लाबो जों माने गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो साफा सानैखौ नुयो बांद्रायखौ नुनो मोनला। गोदोनि बायदि। बिदि औ न'खरफ्रोमबो मान बेबायदिनो गोदोथ' न' सानफ्रोमबो माने सासे सासे बेफोरबायदि जि दाग्रा थाखाथारोमोन औ दानियाहाय। थ' जों बेबायदि माने गामिफोराव जों साफा सानै बेबायदिल' नुनो मोनो आरो
औ औ
औ खस्थ'बो नालाय माने जोङो माने बेबायदिनो सि दानायखौ गोबां खम नुनो मोनगोन। जाबाय। औ थ' जोंहा माने बेबायदिनो हाथाय बाजारफोराव जोङो बेबायदि। बर आइजोफोरनि न'आवनो दानानै फानोलांनाय बिबादि फोरखौ जों मोनोमोन आरो नोंथां औ दा दाथ' जोङो माने बेबायदिनो हाथाइ बाजाराव बायोब्लाबो जोङो माने मिसिन। थिनजों दानाय बेबायदि।
औ
गोबा गेसें बेफोरबायदि हिफोरखौ मोनो आरो औ पियर मा दानि जिफोरखौ जों नुनो मोनला।
औ
औ गोदोहाय माने बेबायदि माने माथाफोरनिनो खुन्दुंफोरनिनो जि दानानै फानोब्लाबो माने बांद्राय माने बेसेन गोसा नङामोन आरो नोंथां औ जों दानानै जोङो बेबायदि। बिदिनो गोबां दानानै फानोब्लाबो जोङो माने खम खम बेसेनावनो फाननांगौ जायोमोन आरो औ दानियाथ' जोंहा माने बेबायदि न'आव दाननानै न'आव दनानै फाननाय जिफोरा माने गो गोबां गोबां दाम गोसा जाबाय औ बेबायदिनो जोंहा माने मिसिनाव दानायफोरखौसो जोङो एसे खमफोराव मोनो आरो नोंथां खम बेसेनाव औ बेबायदिनो जोंहाथ दानि जुगाव माने गोबां अइभिंफोर ओंखारबाय औ गोबां जों न'फोरावनो बेबायदि अयभिं खुलिना लानायफोरखौ जों नुनो मोनदों दों औ बेबायदिनो जों दाग्रा दाग्रा माखासे लानानै जोंहा माने सानसेयावनो जों गोबां गोबां सि दाननानै माने फाननाय फोरखौ जों नुनो मोनदों औ बेनि जोहै माने बेनिखायनो जोंहा माने दानि जुगाव
औ
औ जोङो जि गामि ओनसोलफोराव बांद्राय जि दानाय खौ नुनो मोनला औ जोंहा माने बायनानैनो गाननो मोनो नालाय औ फैसा होब्लानो जों हााइ बाजारनिफ्राय मोनो बेनिखायनो माने बर आइजोफोरा माने बांसिनानो जि दानायखौ गारनो हमबाय आरो
औ औ नंगौ
औ माने जि दानाया एसेबां खज्ञसबो नङा नालाय एसे खस्थबो जायो औ जोंहा बेबायदिनो एस जि दानायाव जोंनो थ जि दानो होनोब्ला जोंनो खुन्दुंखौ नांथारगौ औ बेबाय बिदिनो जोंहा ताथगालफोरखौबोथ जोंनो नांथारगौ औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने हाथाय बाजारनिफ्राय जों खुन्दुंफोरखौ बायनानै लाबोनानै जोङो दानाय जायो औ गोदोहायथ माने बेबायदिनो जोंहा लामा ननि लामाफोरावनो जोङो सिफोरखौ सोङोमोन औ दाथ माने बेफोरबायदि जोङो नुनोनो मोनला माने मेसिनावसो जोङो सोंनायखौ नुनो मोनो आरो जिफोरखौबो औ सानसे सानसेयावनो थुनखांनानै जोंहा सानसेयावनो दानो हानाय बेबायदि जालांबाय औ औ बेनिखायनो माने दा जोङो बेबायदि बुरजा बुरजा दानानै गोबां फाननानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ नुनो मोनदों औ जेरैहाय जोङो माने दाबो नुनो मोनो जेरैहाय इन्दि खुन्दुंनि हिफोरखौ जोङो आखायजों दानानै फानोब्ला माने गोबां रां मोनो आरो औ गांसे फास्राफोरावनो जोंहा थामरोजा बा रोजा बेफोरबायदि गाहाम लायो आरो
उम
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोङो दा जोंहाथ गोबां ब्रेन्डनि दखनाफोर ओंखारबाय बेबायदिनो औ मेचिनजों दानाय
औ
जोंहा माने ब्रेन्डफोरनि दखनाफोरा एसे दाम लायो आरो नोंथां औ बेवहायनो बेबाय बिदिनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि बरफोरनि दखना दानायफोरखौ नुनानै औ गोबां दुुब्लिकेट दखना दिहुनग्रा जाबाय आरो बेसोरबो औ औ बेबायदिनो माने जोंनि बरआल नङा गुबुन हारिफोरखौबो जोङो जोंनि बरनि दख ना दानानै फान्नायफोरखौ जों गोबां नुनो औ बेबाय दिनो जोङो माने जों बर आइजोफोर गोदोहायथ बेबायदि गारि मथर टरनि सुबिदा गैयामोन नालाय दानानै फानोब्लाबो औ दाहायथ जोंहा मानि गारि मथर टरनि बो आंखाल गैला जों गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो दखान होनानै जोङो माने फाननानै रां आरजिनायफोरखौ नुनो मोनदों औ बेबायदिनो जोंहाथ दानि जुगाव जोङो फुजा मेलाफोरावबो गोबां बेबायदिनो मिथिं गोदोर गोदोरफोर जायोब्ला जों दखना दखान होनायफोरखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंहा फाननानै माने जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो गोदोहाय जोंहा फुजाफोर जायोब्लाबो जों बेफोराव दख'ना दखान होनायफोरखौ नुनो मोनामोन आरो
औ औ
औ दाथ' जोङो माने बेबायदिनो गोबां दख'ना दख'ना खानफोर होनानै जोंहा फुजा मेलाफोराव फाननानै गोबां बर आइजोफोरखौ रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नों
औ बिदिनो औ बिदिनोथ गोदोनि बायदिनो गोदोनि बायदि दानि बर आइजोफोरा बारा सि जोम दाला नङा ओमबा नोंथां औ गोदोसो बांसिन मान बिदिनो सि जोम दानानै माने फानोमोन एबा फाननानै जोङो न' थायोमोन नङा ओमबा नोंथां? जों न'खरनि जेन'बा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायोमोन।
औ नंगौ।
थ' बुंनो थाङोब्ला बांसिन जोंनि गोदोनि बर' आइजोफोरा आरो बांसिन बिदिनो बिदि इन्दि एम्फौ सिमोन नङाामा नोंथां औ बेनो एम्फौ लाथा फिसिनानैनो जेनेबा बेनि फिथोबनिफ्राय जों जा खुन्दुं बे खुन्दुंखौबो जोंङो बिदिनो दाथ' जोंनिया मेसिनफोरावसो माबायो नङा होमबा जों बे खुन्द'खौ सिगां औ माने बिदिनो जना बे बिदिनो जना थानाय समाव माने बर' आइजोफोरा आ मान बिदिनो खुन्दुं थुननायखौ नुयोमोन आरो
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो गोदोनि आइजोफोरा बिदिनो हि दानानै जि बुंमोन आरो माने गोदोथ' बिदिनो गंफ्रोमबो नखर न'खराव बिदिनो बे हिसान सलिखौ नुखायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नाथाय जों बिदिखौ दा नुनो थांला। मे खम जाबाय आरो मानसिफोरा आरो दानिया हि दानानै गारला जों बिदिनो गामसाफोर नांगौबाबो हाथाय एबा बाजारनिफ्रायिस बायो दख'नाफोरखौबो औ औ जोंनिया गोदो जेब्ला बैसागो। ओ खाथि ओ मोनफायसि समाव जों बिदिनो आर'नाइफोरखौबो माने बे न'आवनो दानानै माने लायोमोन आरो फैसोबो रंजानो थाखाय नाथाय दा बे बिदि नुला दाथ' बे हाथायबा बाजारनिफ्रायसो लाबो नङा ओमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो गोदोनि बायदि माने दानि जेनेबा दानि आइजोफोरा माने रोङा आरो इसे दानो बांसिनानो गोदोसो बिदि दानायखौ नुयोमोन। आरो गोदो बिदिनो जोंनिया सिख्लाफोर एबा लाइमोनफोराबो गोबां हि दानायाव माने हाबो आरो आगर एरखांनाय हि दानाय नाथाय दानि बिदि लाइमोनफोरखौ रोङा आरो मान दानि लाइ फोरा एबा न'फोरावनो थाया नङा ओमबा नोंथां बिदिनो ओ गोजान गोजानफोराव फरायनो थाहैयो मान बिसोरो ओ उन्दैनिफ्रायनो बिदि बेखौ नुवाखै नालाय ओंखायनो रोङा आरो नोंथां माने बिसोर हाथाय बाजारफोरनिफ्रायसो बायनानै गानो आरो
औ नोंगौ। फिसान दानायाव मा नांगौ मा नाङा बेखौबो मिथिला आरो दा दानि गथ'फोरा नोंथां
औ नंगौ माने बिसोरो हाथाय बाजारनिफ्रायसो ओ बायै बायै गान नङा ओमबाबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो जोंथ' गोदो गोदो बिजाब स्कुलाव फरायनो मोनदों एबा आबौ आबैनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां? गोदो बिदिनो ओ जोंनिया बे हि दानाय जेनेबा जा खुन्दुङाव बिदिनो गाबफोरखौबो जोङो बिदिनो फिथाइ सामथायफोरखौ जों माने देनानै एबा फ्लेनानै जोङो गाब फोनोमोननो आरो खुन्दुंफोराव औ दासो दा दाथ' जोंनिया बिदि नंला दाथ' जोंनिया बिदिनो मेसिनफोरावसो बिदि गाबखौ फोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
औ गोदो जों बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों बा आबौ आबैनि खुगानिफ्राय खोना मोनदों आरो गोदोलायनो जेनेबा आसागि बैसागो मुंनि सानै बिब' बिनानावनो दंमोननो आरो नोंथां
नंगौ
सानैयाबो हि दानायफोराव जोबोद माने आखा फाखा मोननो आरो माने बिसोरनि ओ खाथिजोंं माने दाउ एबा सिखिरि मासे एसे बिरलांब्लानो माने बिसोर जा नुयो बेखौनो बिसोरो माने थाबनो माने बिसोरो आगर एरखांनो एरखाङोमोन आरो नोंथां हि जोमाव औ थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि जेनेबा आगरफोरखौ बहाथ' गोबां दङ नङा होमबा नोंथां? बिदिनो फारौ मेगन बिदिनो बग्रि बिबार दाउ दाउथु आगर हाजो आगर गोबां दङ आरो नोंथां गोदो बिदि आगरफोरा थिग बेबायदिनो जोंनियाथ' गोदो जोङो माने गोदो जों जेराव थाङो माने बर' गामिफोराव जों नुयोमोन जे लामा लामा माने बर' आइजोफोरखौ माने हिसान सोंनाय नुयोमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बिदिनो बे हिसान हिसानाथ' जोंनिया बिदिनो जेथो जाब्ला जोंथ' बेखौ खानजंजों जों हनानै साफा खामोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ गोदो माने जों लामा सामा खि थांबानो नुयोमोन जे बर' आइजोफोर फोरा बिदिनो खब'आव जेन'बा खानजं लानानै जों बिदिनो हिसान सोंनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो गोदो बर' आइजोफोरा बिदिनो एसे दख'ना गाननो थाखायबो माने बिसोरो दानानैसो गानोमोन आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो दाबो बर' आयजो फोरा बिदिनो बहाबाफोर फुजा एबा मेलाफोर जाब्लाबो बिदिनो दख'नाफोर फाननायखौ नुयो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनि मानसिफोर फैबाबो खायफाफोराथ' बेफोरखौ मिथिया नङा होमा नोंथां औ बिसोरबो बेफोरखौ नायफायो आरो बिदि फाननायफोरखौ मारै दायो बिदिनो जोंनियाथ' आर'नाइफोरनि आगरथ' जोबोद सोमोनांथावना नङा होनोमबा नोंथां औ दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि एसख्रुय गुबुन हारिखौ सो बांसिन जोंनि बे आर'नाइखौ लानाय नुयो नङा नङा होमबा नोंथां। औ जों जेराव थाङो बिसोरखौ बे आर'नाइ खौसो लानाय नुयो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे आर'नाइया माने ओ समाय फ्लेखायो नङा होमबा नोंथां जायजोंबो औ जों बिदि आर'नाइफोरखौ खायबाफोरखौ जों बिदिनो बिदि मेल मिथिंफोरावबो जों बरायनायाव बो बांसिन बायनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां औ। गैला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमा नोंथां? औ नोंथांजों बर' आइजोफोरनि हि दानायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नों
औदे बिदिब्ला नोंथां
औ दे नोंथां।